हेल।
खोनादोंब र।
औ नोंथां नोंथां नोंथांखौ गिबियावनो आंनि गोसो गोरबोनिफ्राय खु लुमनाय जासे हरग्रोबाय।
खुलुमबाय नोंथां।
औ नोंथांजों अब्ला जों। सानैजों माने गामि आरो टाउननि फारागथिजों फारागथि बेफोरनि बागै जो राव सावरायनो नागिरदों दासान्दि।
सावरायजागोन
औ नोंथां अब्ला। नोंथाङा बुंग्रोगोन ना आं बुंग्रोनांगौ?
नोंथाङा फोरमायना होग्रोदो दे।
औ अब्ला आं ओ-टाउननिखौ बुंग्रोनोसै नों थाङा बेनि उनाव गामिनिखौ होननो हासिगोन ना।
जागोन दे
औ
उम‌
टाउन होननानै बुङोब्ला नोंथां जोङो ओ सहर नङा होमबा।
औ
बरनि सहरखौ माने होननानै मोनथिनाय जायो। जाय सहराव माने गोबां बिबांनि गारि मथर खारनाय। ओ अभार पपुलेट नङा ओमबा? औ माने सुबुं अनजिमा गो गोबां दङ आरो बे टाउन सहराव जेनबा ओमफ्रायहाय टाउनजों लोगोसे माने सुबुं अनजिमाजों लोगोसे जोंनि आबाहावा गुबुंले जानाय बेफोरबायदिनो आरो ओमफ्रायहाय जाहैबाय ओ माने गावजों गाव सिनायलायै माने रायजो गैयै आरो गावबा गाव सोलिनाय माने बयबो औ। बयबो गाव गावनिनि थाखायल' सानो आरोना ओमबा नोंथां?
उम औ नंगौ नंगौ।
औ टाउनाव थाग्राफोराथ' बेबायदि आबाद साबाद मावनायावबो बिदि गैयै गैबाङा आरोना बांसिनानो जों नुनो मोना टाउननि टाउननि लाइफ स्टाइल आरो गामिनि लाइफ स्टाइला माने गुबुन गुबुन जायो आरो।
फाराग जायो आरो
औ आं दा टाउननिखौल' माने बुंनायखाय जेनबा आं होनांसिगोन जे मा होनो टाउन बायदि जायगायाव माने बयबो बेफार फालांगि खालामनानै जायो नोंथां।
उम
औ माने बोथिसे आदारखौ बोथिसे आदारखौ जानो थाखाय माने गोबां खस्थ' खालामनांगौ जायो आरो गामियाव माने औ माबाया टाउनाव नोंथां
औ
माने टाउनाव जेनबा गामिफोरबायदि माने सिनायलायनाय बा मोनथिलायनाय हानाय जाया जायनि थाखाय ओ जाग्रा मुवा बेसाद बा मैगं थाइगं बेफोरखौ माने बदल मोननो थाङा आरो टाउन ओनसोलाव औ माने गाव फैसा आरजिनायजों नङा ओमबा नोंथां? औ बे फैसाजों नोङो बायनानै माने जानांगौ जायो आरो टाउन सहरफ्राव ओमफ्राय बिनि बेसेनाबो माने गोबां बिबांनि जायो। ओ जोंनि गामि ओनसोलावहाय
ओ बिस थाखा जायोबा मोनसे मुवानि दामा माने टाउनाव सल्लिस थाखा बा पनसास थाखा होयो नोंथां।
गोबां बिबांनि बा गोबां रां होनानै बायना जानांगौ जायो आ
औ नंगौ माने बिसोरनि टाउन जायगायाव थ' जोंहा आबाद मावनो जायगा गैयि जायो।
औ
औ ओमफ्रायहाय ओरैजाय ओ टाउन होननानै बुङोब्ला माने जोङो पलिउसन माने बारहावा गुबुंले जानाय बेखौ जोङो बां सिन मोननो थाङो नोंथां माने मोनसे टाउनाव टाउन जानो थाखाय माने गोबां गारि मटर हान्था मेला थांलाय फैलायनि माने ओ फेसिलिटिसफोरखौ बानायनाय जायो आरो डेभेलपमेन्टखौ जायनि थाखाय फिफां लाइफांखौ दानफायो गारि मटर खारनायनि बिबाङा बा बांसिन कार्बन डाइ अक्साइड फोरखौ माने ओ लानो थाखाय बा जानो थाखाय माने बिफां लाइफाङा गैला आरो जों माने हां लानो थाखायबो जोंनो अक्सिजेन होनो थाखायबो माने बिफां लाइफाङा खमिलांगासिनो आरो जायनि थाखाय जों बांसिन थासारि औ
गामिनि बारहावा बा गामिनि थासारि हिसाबै जोङो जेनेबा दा रायलायोबा जोङो जेनेबा गामियारियाव जेनेबा जोङो मारै थायो मारै नङा होमबा जोङो गामियाव थान थानानै जों गामियावनो थानानै जोंनि सुबुं माहारिया गामियाव बयजोंबो आइ आफा बिदा फंबाय जों बयजोंबो गोरोबलायनानै थानो हायो
औ
जों गामियावनो थानानै जोङो आबाद बायदिसिना जि जुनार मा आबाद बायदिसिना मावनानै जोङो थांनानै गोबां रायजो राजाजों बा न'नि मानसिफोरजों ज' ज' मिलायलायनानै जोङो खामानि मावनानै जानो हायो। लोगोसे गामिनि थासारि होनोबा जोंहा गामियाव गोबां बिफां लाइफां ग्रोम ग्रोम जों बिफां लाइफांफोरनिफ्राय मोजां अक्सिजेन मोनजायो। जोंहा गामियाव थायोबा जोंहा आबाद मावनाय जोंहा दैमा दैसाजों लोगोसे जोंहा मिलायनानै थानो हानाय बा आबाद मावनानै जोङो दैज्लां बोथोर बा मेसें बोथोर जों गोबां आबाद मावो। बेजोंनो लोगोसे जोंहा गामियाव थायोबा जोंहा जिब जुनार फिसिनानै गोबां रां आरजिनो हानाय जायो।
औ औ
औ गामियाव टाउनाव थायोबा जोंहा हाफोरा गोबां बिबांनि खम जायो गामियाव थायोबा जोंहा गोबां हा बा गोबां फोथाराव जोङो गोबां खेथि बायदिसिना खेथि मावनानै जोङो न'खरखौ फोथांनानै लाखियो आरो
औ
औ
दा नोंथाङा बुंनाय बायदिब्ला माने गामियाव जों सुबुं माहारिफ्रा माने ओ मोजां नङा होमबा गोथार माने बारहावाखौ जों
बारहावाखौ जों मोननो हायो बा जोङो न'नि मानसि बा जों रायजो राजा बा गोबां मिलायनानै जोङो बयजोंबो मिलायनानै मोजां संसार जानाय
औ नंगौ
जोङो गामि ओनसोलाव बा हाबा हुखा मावनाय दांनायाव जोङो ज' ज' ग्रोम ग्रोम मावनाय दांनायावबो हाबा हुखायावबो जों ग्रोम ग्रोमै मोजां जाफुंसारनायखौ नुयो आरो
औ दा गामि होनोब्ला जों बेखौनो मोनथिना मोनो जे माने मोनसे गामियाव माने मोनसे रायजो थायो नङा होमबा
औ
औ बे रायजोआव माने सोरनिबा न'खराव खैफोद आफोदफोर जायो ब्ला नोंथां औ माने बयबो हेफाजाब होलायो आरो न'खरखौ माने बयबो नायो खेल लायो औ ओमफ्राय जों टाउननि बेलायाव बेबायदि ओ माने आखुखौ बुंनो थाङोब्ला माने टावननि सिरियाव नोंहा रावबो सि सिनायनो माने थानाय नङा आरो गावबा गाव औ
सपर्ट जादोंबा नोङो गावनि हारसिं नायनांगौ जायो।
औ जों बेफोरबायदि मददथिखौ मोननो थाङा।
औ मददथिखौ मोननो थाङा औ
औ जों गामि एरियायावबा जों माने बयबो रायजोआनो फैनानै लोब लोब फैनानै माने बे माने भुगिनानै थांलांनाय नङा होमबा न'खरफोरखौ औ माने बोरैहाय सल्भ खालामनो हागोन बबाव मा खालामबा मोजां जागोन माने बेफोरबायदि माने सान्थौफोरखौ गावबा गावनि सान्थौफोरखौ माने न'खरनो फोरमायफैयो आरो नोंथां
औ औ
औ दुखु सुखुनि समाव माने नोंजों हेफाजाब होफैगोन आरो
हेफाजाब होफैनो हागोन जोङो हाबा हुखा रायजो राजा बयनिबो जोङो सापर्ट मोनगोन
औ
उम
अब्लाथ' जोङो गामि आरो टाउननि माने फारागथिफोरखौ जोङो रायज्लायनो थाङोब्ला बिराद गोलाव दंबावो नोंथां आरोबाव आं फंनैसो बुंबावनो सानदों जे माने
दे बुंना
गामि आरो टाउननि मादाव माने गामिया बांसिन मोजांसिन आरो आंनि थाखाय मानो होनोबा बे गामि ओनसो सोलाव जोंहा सुबुं अनजिमाया खम जायो नङा होमबा
औ
बिफां लाइफांनि बिबाङा बांसिन आरो जोङो माने मोजां बारहावा बार माने दै बियावनो थारमाने थानाय जायगाफ्रा माने गुवार आरो नोंथां माने औ दङ औ जोंहा बे आरो टाउननि बेलायावथ' जोंहाथ' हायानो गैजा रोङा नोंथां माने जेनै थिनै बिल्डिंस मोनसे लुबाय बिनिफ्राय बिल्डिनिस सायाव बिल्डिं औ माने दुगैनो थाखाय मोजां औ जोंनाथ' दुगैनो नंगौ जोङो जेन'बा नोंथां गरम बोथोराव जोङो गरम मोनोब्ला जोंनि गामि ओनसोलनि मानसिफ्रा बबेबा फिफां खनायाव थांनानै बिफां गुदियाव जिरायनानै जोङो माने गुसु बारखौ लानो हायो नों थां
गुसु बार गोजोन मोजां जोंनो गोजोन अक्सिजेन मोननो हायो।
औ नाथायबा जों टाउननि बेलायाव बुंनो थाङोब्ला टाउननि मानसिफ्राथ' माने न' सिङाव। नङा होमबा बिल्डिं सिङाव माने एसि। फेन बिदिनो माने लानानैसो थानांगौ जायो आरो नोंथां माने बिसिनाव ओ माने बेफोरबायदि फिफां लाइफांफोरखौ माने मोननो थाङा आरो।
औ।
औ बेखायनो आं माने गामिया साबसिन माने सुबुं माहारिनि थानो थाखाय मोजांसिन जायगा आरो।
औ। जोङो गामियाव थायो गामियाव थानाय लोगो लोगो जोङो गोग्गो दै गोग्गो देहा गोग्गो अक्सिजेन जोङो गामि गामियारियाव थायोबा जोंहा गोग्गो दैफोरखौ मोनलोंनो हायो। गामियाव जोङो बयजोंबो गोरोबनानै बयजोंबो बयनिबो हेफाजाब बयनिबो रायजो राजाजों जोङो ग्रोम ग्रोमै। सावरि -बादालि आबाद मावनायाव जोङो बयबो हेफाजाब होलायनानै जोङो। गामियारि ओनसोलाव राय्जो राजाजों मिलायनानै थानो हानाय। खौनो जोङो गामियारिफोरखौ जोङो मोजां मोननाय जायो आरो। गामियाव जोङो गोबां खामानि दामानि। मावनाय दांनाय बयजोंबो ज' ज' बेनिखायनो जोङो गामिखौ साबसिन नुयो नुहुरनाय जायो आरो।
औ। दा नोंथांजों ओ गामि आरो माने सहरनि फारागथिखौ माने रायलायनानै जोबोद गोजोननाय मोनबाय नोंथां। माने होनबा गोबां बाथ्राफोरखौ नोंथांनिफ्राय मोनथिबाय नङा होमबा?
नोंथां औ औ।
औ टाउननिफ्राय साबसिन थानो थाखाय। दा जोंनि राय्लायनाया एसेनोसै नोंथां। माने जों बेखिनियावनो दोनथ'नाय जासिगोन आरो नोंथां। ओ माने साबायखर बावाहरबाय नोंथांनिसिम।
साबायखर नोंथां
औ।